औ
हेल'
खौनादोंना खौनादों
अ खौनादों
बिदिब्ला जोंनाय ब सायाव एसे रायज्लायनो
द अनला ओंख्रिखौ जों अ
अनला ओंख्रैखौ जोंनि जोङो बिदिनो जानाय जायो आरो अनला मैखि आरो खारै बिदि दाउफोरा दउसि इदिनो अमा बेदरजों गोथाव संजायो आरो।
ओम
बिदिब्ला नोंसोरनिथिं माबोरै जायो एसे बुंदो
जोंनिथिंबो इदिनो अनलायाव लाइ-लाइ-लाइखौ खारैदों संनानै दाउ दाउजोंबो संना जायो बे खारैबो जायो मोखिबो जायो
अ खारै आरो मैखि मैखियाव मा मा होनानै जायो ना बा बेदर
थाइगिर ओम थाइगिर होनानै मिखि संनाय जायो
उम अनला ओंख्रियाथ' जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि मोनसे गोथाव ओंख्रि नङा होमबा
नोंगौ
उम बिदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ जों दोरोङारि फुजा जेरै निवन जानाय बा आरियावबो जोङो अनला ओंख्रिखौनो बाहायनाय जायो नङा होमबा जानाय जायो
नंगौ अ
नोंसोरनि ओनसोलाव बिदि अनला ओंख्रि जानाय बा निउन जानायाव अनला ओंख्रि जायोना जाया एसे बुंलाय
जायो जोंनिथिंबो
जोंनिथिंबो जायो माने ओरैनो निउन जानायल' नङा आरो जेनेबा जोङो न'खराव-बो न'खरफ्रावबो जोङो इदिनो एसे माब्लाबा माब्लाबा जों संना जानाय जायो जोङो अनला फाख ख्रि जेरै लाइ
इखो होनाय जायो आरो
औ औ हाबायावबो जायो ओमफ्राय जोंनि बे न'खरफोराव होबाथ' मालाबा जों अनला फाख्रि जेरै जों लाइफोरखौ लाइखौ हानानै खारै एसे होनानै एसे माने थुब्लिग्रोना लानाय जायो आरो ओमफ्राय दै होनाय जायो दै होखांनानै जोङो बे अनला गुन्दै जे माइरंखौ देना लानाय गुन्दै बेखौ दैया गोदौब्ला होयो नङा होमबा
नंगौ
बिदि दै बेनि उनाव जों बे दाउ बा अमा बेदर बा दाउ बेदर बेखौ आरामसे एवफ्रामना लानानै बेयाव ओंख्रिया गोदौब्ला जों होनाय जायो बिदिनो जोंनियाव अनला ओंख्रि जानायनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओंख्रि आरो इयो बेखौ दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै जों लाजायो बिदिनो दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोबाथ' जों नारजि नारजि अमा बेखौबो राय सांग्रां जायो नङा होमबा
आ नगौ
नारजि अमाखौथ' जोंनि बर'फोरा आगोलनिफ्रायनो दासिमबो जागासिनो बा गोथावै संना जानायनि हुदा दङ नोंसोरनि साइदआव नोंसोरनिखिजाया बे नारजि अमाखौ माबोरै संनो एसे बुंनो हागोन नामा
ओ नारजि अमाखौ जोंथिंबो बिदिनो सानना जायो माबा अमाजोंबो
ओम
बेखौ माबोरै सङो एसे बुंनो हागोन नामा नोंसोरनि साइडआव
जोंनिथिं नारजिखौ नार्जि गोरानखौ दैयाव सोमना दोननानै
ओम
सुनानै बे खारैजों रहायो रहायनानै अमा बेदरखौ एव्राननानै बेयाव होनाय जायो आरो दै
बेनिफ्राय गोथाव संना जानायनि हुदा दं आरो ना
औ
बेदिनो जोंनि नारजि अमा दाउ अनला बेखौथ' जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि थिग बेबादिनो दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोब्ला बे जोंनि ना नाफामो नाफामाबो गोलैयो बे ना सबाय बे नाफाम नाफामखौ नोंसोरनि साइदआव माबोरै स जोंनि दे जोंनिथिंजाय जों ना गोरा ना गोथांखौ साफायै सायनानै सानदुंआव फोराननानै ए बिदिनो फोराननाय माने एसे गोग्गोमैनो राननांगौ आरो एसे मोजाङैनो राननांगोन आरो बे नाया नाया ओ मोजां नाया मोजाङै रानोब्ला बेहाय जोङो थास' गोसोमनि थारा मिथिगौ ना थास' गोसोमनि थाराखौ फास'गास फास थास' गोसोमनि थारा आरो बेहाय फानलौ एसे आरि होदेरनानै जोंङो आरामसे देग्लियो गुन्दै खालामो बे गुन्दै जानाय
गन
डेट गुन्दै जानाय नाखौ जोङो खारै एसे होनानै औवानि हासुङाव आरामै नारसो नारसो सोनानै बेखौ मोजाङै खफा होनानै बेनि सायाव एसे हांगार हांगार बेखौ एसे होनानै खारैजों लिरथेनानै दोननाय जायो
बिखौ सानैसो उनाव जानाय जायो
बेखौ दान मोनसे एबा दान मोननैनि उनाव जानाय जायो आरो
संनानै जायोना ओरैनो जायो गोथाङै
बेखौ गोथाङै जाया बेखौ जोङो जेब्ला दान मोनसे बा दान मोनसे खावसे जायो अब्ला जोङो बेखौ मोजाङै दिहुननानै लानोसै हासुंनिफ्राय मोजाङै दिहुनना लानानै जों बेखौ खारैजों एसे थेब थेब संनाय थि थेब थेब संनानै जोङो जानाय जायो आरो
आ रंखौ नामा
अ नोंसोरनि साइडथिं बिदि नाफाम देना जानायनि हुदा दङना गैया आरो दङब्ला माबादि सङो बानायना बानायो एसे बुंनाय
जोंनिथिंजाय नाफामखौ ना फिसा मोनबा फोरानो फोराननानै इ थास' जियानो जा थास' गोसोमबा गुफुर बिदि फोराननानै देयो देनानै बेयाव खारै इसे होनानै अ गुन्दै खालामग्रोयो गिबियावनो गुन्दै खालामनानै खारै गोहैयो खारैखौ होनानै बिदिनो माबाना दोननानै थेमाबा थेमा सोरबा हासुंङावबोसै
औ औ औ
बेनोसै उनाव संनानै जायो आरो जोंथिं
ओरैनो सानबैसेसोनि उनाव संनानै जायो नोंसोरनिथिंजाय
आं नुनाय मोन। जोंनियाय दस दिन बा बिस दिनफोरावनो संनानै जानाय नुदों आरो नों
अ नोंसोरनि नखरावबो सोलियोना बिदि
जों नखराव जोंनि नखराव सोलिया बिदि नुदों आरो आङो गुबुननियाव।
थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जानाय थिग थिक बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि दोरोंङारि जानाय लोंनायाव बहुद गोबां रोखोमनि गोथाव गोथाव ओंख्रि संना जानाय हुदा जोंनि बर' आइजोफोरा दङ आरो गोथाव संना जानो रोङो जेरै हाग्रा बंग्रानिफ्राय लाब नै मैगं खाना लाबोनानै गोथाव संना जानायनि हुदाबो दंङ।
दंङ
नारजि अमा नारजि अमा जों
अमाखौ अमाखौ जों फो-फोराननाबो जाबा साबसिन जायो आरो ना
औ औ। फोरानना जानाया बांसिन गोथावसिन नंङा होमबा जोंनिखिं फोरानना जानाय हुदाबो दङ दाथ' जोंनि बे ओनसोलाव अमा नारजि बा अमा अनला बिदियै संना जानाया गोदो गोदायनिफ्राय सोलिनाय दासिमबो सोलिनायखौ जों नुनो मोनो
बे अनला ओंख्रिनि थाखायनोबोथ अनला ओंख्रिनि थाखायबोथ दा अे जि आइ टेक मोनदों ना अनला ओंख्रि आरो नाफाम आरो जौ बिदैमोन नामा?
मा होनदों
अनला ओंख्रिया बर'नि जि आइटेक मोनाखै होमबा?
औ औ मोनदों
उम
मोनदों
आरो ओ नोंसोरनि साम'खौ माबे साम' मोनसेखौ जायो नोंसोरनिथिंजाय?
मोननै गोलाव आरो गुसुं औ दङ मोननै साम' गोलाव आरो साम' गुसुं बे मोननैखौबो जों जानाय नुयो आरो जोंनि न'खरावबो जायो आरो